हेलो। औ नोंथां औ नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
बिदिबा जों
सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोंङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनिसै ना मा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन सावरायजागोन।
ओ-दा नोंथां
औ नोंथां।
ओ- आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर'फोरा। आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि रांखान्थि बिथिङाव जौगासार जानो हादों बेनि सोमोन्दै। सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
औ दा नोंथां जोङो आबाद बे आयदायावहाय।
औ
जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो बिदिनो आबाद मावनाय बा दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद बिदिनो थायो नालाय
औ नोंथां औ
बेजों लोगोसेनो जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा दाउ अमा फिसिनानै बोरमा
औ नोंथां औ
दा बैफोर माने जोंहा आबादावनो गोलैयो आरो बेनिखायनो जों बेफोर गासैखौबो लानानै सावरायनो सानदों आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां सावराय जागोन
दा नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे ओ सोंथि बा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैनाय
औ औ औ नोंथां सोंजागोन
औ नोंथां आंनि सोंथिया बेनो जे आथिखालाव माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माबायदि आबाद मावनानै रांखान्थियारि बिथिङाव जौगासार जानो हादों बा जाफुंसार जानो हादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ
औ नोंथां अब्ला आं इसे जिखिनि हायो नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे अब्ला आं फोरमायनासै नोंथां
औ जागोन दे हेलौ हेलौ खोनाफैयाासै नोंथां आंनिथिं हेलौ हेलौ नोंथां